औ
खोनाबायना
औ खोनादों
औ जोंहा बिदिब्ला टपिकखौ बर समाजाव दंफांनि बाहायनाय बिनि सायाव लानि ना
औ लाजागोन औ नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोदो
औ ओ दंफांनि बाहायनाय होननानै बुङोब्लाथ जोंहा बर समाजाव बिदि दंफांनि गोबां ओ बाहायनायफोर दङ आरो जेरै जोंहा गंसे से न' लुनोब्लाबो दंफांनि गोनांथि जायो। बेजों लोगोसे ओ गोदोनि समावथ' जोंहा बिदि दानि बायदि पाक्का बेफोरबायदिनि न'फोर गैबाङामोन नालाय
औ
हानि न'सोमोन नालाय बिनिखायनो दंफांजोंनो माने दंफांनि खुन्था गायबाय बिनिफ्राय गोजौआव खेमसिफोर होब्लाबो दंफांनिनो होबाय बेफोरबायदि होनाय जायोमोन आरो बेजों लोगोसेनो न'खराव नांगौ जानाय ओ जेरै ओ जिरायग्रा सियार टेबोल बेरेंसि बिदिनो गोबां आरो माखासे आबाद मावनायाव बाहायनाय आइजें आइला बेफोरखौबो दंफांनिफ्रायनो जोंहा बानायनानै लानाय जायोमोन आरो आरो गोदो बिनिफ्राय दाबो बानायो बिदिनो गोबांथार दङ आरो ओमफ्राय नोंथाङा मा मा मिथियो जेनेबा जोंनि बर' समाजाव दंफांनि बाहायनायफोर बिनि सोमोन्दै एसे खिन्थादो दे
औ नंगौ ओ बियो द दंफाङा जोंनि बर' समाजाव मैखोमै बिहोमा होबोगासिनो दङ औ-औ दा बिनि बिदिन्थि हिसाबै जोङो मोननो हायो ओ नख'राव बाहायनाय आइजें आइला लोगोसे आबाद फोथाराव बाहायनाय आइजें आइला। बेफोरखौ जोङो मोननो हायो। नख'राव बाहायनाय हिसाबै जोङो मोननो हायो। ओह माइखौ हखांग्रा ओ जायनोखि बुङो ओह आं बे नामखौ एसे बावहाबनानै थाबाय।
अ जोंनिथिंजाय माने रयना होननाय जायो बे माइ हुखांग्राखौ।
ओं ओं जोंनि थिंबो बेखौनो बुंनाय जायो रयनाखौ जोङो दं बैनिफ्राय बानायनानै लानाय जायो। बेनिफ्राय आरो मासि आरां गा। बेनिफ्राय उन्दुनाय बैसा बैसांआ बेखौबो जोङो दं फांजों बानायनानै लानाय जायो। बेनिफ्राय आरो जोङो हिसान दायो। दा बयबो हिसान दानायावबो जोङो दंफांनि माखासे आइजें आयलानि गोनांथि जायो। ओ जेरैहाय थार थारखौबो जोङो दंफांजोंनो बानायनाय जायो। ओह बेनिफ्राय आरो ओ खुन्दुंखौ सानो थाखाय जोङो जेेनथोर बानायो बे जेेनथोरखौबो जोङो ओ दंफांनिफ्राय बानायनानै लानाय जायो।
उम।
रो बुंबावनो हायो जोङो खामफ्लाय। ओ जाय नख खराव खामफ्लाय गैया बै नखरखौहाय बर' समाजाव हावरिया होननानैबो बुंनाय जायो। ओ अब्ला बियो जोंनि जोबोर गोनांथि। मोनसे आ आग जु बेनो जाहैबाय खामफ्लाय बे खामफ्लायखौबो जोंनि जोंनि बर समाजनि सुबुं। फोरा इ दंफांजों बानायनानै लानाय जायो।
औ।
आरोबाव जोङो बुंनो हाबावो ओ ओ अन गुन्दै एबा माइ दे देग्रा। वाल गायहेन। आरो दिंखि। जेरावनोखि जोंनि बर। फोरा गोदो माइखौ सौवोमोन आरो माइरंखौ गुन्दै खालामनो थाखायबो बेवहायनो सौनाय जायोमोन। औ। नोंथाङाबो एसे बुंबावनो हागोन ना?
औ जों नोंगौ जोंनियाव जोंनिथिंबो बिदिनो जेनेबा दंफांजों बानायनाय माखासे मुवाफोर बे उवाल गाहेन बेफोरखौबो बानायनाय जायो बिनिफ्राय खाम्लायफोरखौबो बानायो। खामफ्लायथ जो। जेरै। नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोबोद मोनसे गोनां होननानै बुंनांगोन आरो। जोंनिया गाम्बारि। खामफ्लायफोरखौ गाम्बारि दंफांनि बानायनाय खामफ्लायफोरखौ जोंनि बर समाजनि माखासे नेम खालामनायफ्राव गोबां नांगौ जाबाय। थायो आरो जेरै।
हाबा हुखायानो होन बेफोरावबो। हाबा हुखाफोराव। हौवा गोदान हिनजाव लांनो फैयोब्ला हौवा गोदानखौ आरो मालाबा हिनजाव गोदान लांनाय समाव खैना गोदानखौ आथिं सुहोनो। थाखायबो माने जोंना गाम्बारि खामफ्लायावसो गसंहोनानै आथिंखौ सुहोनाय जायो आरो। बेनिफ्राय ओ। माइनाव बरायनाय समाव जेब्ला दुब्लिनिफ्राय जोङो माइ हाजेननायनि सिगां। बिदि लानानै फैयो अब्ला माइनाव लाबोनायावबो आथिं सुनाय समाव बे गाम्बारि खामफ्लायाव गसंहोनानैसो सुनाय जायो आरो बिनिखायनो आथिं सुनाय जायो बिनिखायनो बे गाम्बारि खामफ्लायखौबो जोंनि माने बर समाज। नांथारगौ होननानै बुंजायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा आबाद मावनायावबो दंफांनि गोबां बाहायनायफोर दङ जेरै नांगोल जोंनाथ आबाद मावनानै जाग्रा हारि हिसाबै। बै बर'फ्रा नांगोलखौ बाहाय खायो नालाय। नांगोलखौबोथ दं। दफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो बेनिफ्राय आरो माखासे दङ जोंना जेरै बिदिनो मेसें बोथोरफ्रावबो आबाद मावनाय समाव। हाग्रा बंग्रा बिदि जमा बुथुमलाबायनो बा हाग्रा बंग्रा हनो थाखाय हासिनि बाहायनाय बे। बेफोर बायदिखौबो माने दं बिफांजोंनो बानायनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
बिदिनो जोंना माने दंफांनि बाहायनाया गोबांथार दं आरो बर समाजाव जोङोथ दायो माखौबा माखौबा माने बावलांजोब्बाय आरो मोनथिबावला नामफोरखौनो मोनथिला बा नुबाबो सिनायला बिदि जालांबाय आरो।
ओ।
औ।
जिहेथु बर'फोरा। मिथिंगानि बिखानिफ्रायनो मोननाय। औ मुवा बेसादफोरखौ। बानायनानै लायो ना। बेबायदिनो औवा इनिफ ओमफ्राय दंफां दा बेफोर निफ्रायनो गोबां गावनि संसार जानायाव नांगौ जानाय जिनिसखौ बिनिफ्रायनो बानायनानै लानाय जायो आरोना। उम गावनि नांगौखौ सुफुंनो थाख फाय ओ आरोबाव जोङो मोन जे थेवबो दंफांनि बाहायनायखौ नुनो मोनो फालांगि खालामनाय। ओ दम बिफांखौ जोङो बारि बागानावहाय गायना लानानै बिनिखौ फाननानैबो जोङो माखासे रां आरजिनो हायो। आरो बेजोंनो जोङो माखासे गोगोम गोगोम न बांफोरखौहाय लुनानै लानोबो हायो आरो
औ
औ अ ओ बेनिफ्राय आरो ओरैबो बुंनो हायो जे बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन गेस होयो। थान्दा होयो अब्ला जोङो बिफां लाइफां खौ सोरगिदिं गायनानै लायोब्ला बेयो जोंनि मोनसे मुलामफा जेरावहाय जोङो सान्दुंगोस सायाव जिरायनो साया मोनो बिनिफ ओमफ्राय गोजोन बारखौहाय जोङो मोननो हा हायो।
औ औ जोंना बिदिनो गोबां आरो दंफांनि बाहायनाया जोंनि समाजाव जेनेबा ओ हमनानै ला सासे सुबुङानो जोंना रुंसारि जायोब्ला बा थैनानै थाङोब्ला बै सुबुंखौ ओ सावनो थाखायबो जोंहा दं बिफांनि गोनांथिखौ जानानै फैयो ओ दंफां जोंनियात जोंनियाथ बिदि कारेन्टजों सावनाय मानाय बेफोरबायदि बांद्राय गैया नालाय जोंना।
ओं
गामि ओनसोलफोराव माने औ औ खिन्थु गोदोनिफ्रायनो जोंना गामि ओनसोलाव बिदि दंफांजों सावनाय बा मानाय बिदियासो दं आरो। आरो ओंखाम संनानैज जानो थाखाय जोंहा जेरै बन नांगौ जायो बे बनाबोथ' जोंना गोदो गोदायनिफ्रायथ बिदि गेस बाहायनाय गैखायामोन नालाय। बनजोंसो ओंखाम सं संनानै जाबोग्राखा बिनिखायनो बनखौबो जोंनो नांथारगौ जायो आरो ओ बन गैयाब्लाथ' जेनेबा जाखाया होननाय बादिसो ओ दायो अब्लाबो माने गोबां ओ खम बा गामियाव थाग्राफ्राल'सो बनखौ बाहायसै अब्लाबो माने गोदो गोदायनि ओमफ्राय जोंनि आबै आबौमोनानो माने बनजोंसो ओंखाम संनानै जाबोदों बा माबा मोनसे मुवा सावनोब्लाबो ओ माबा मोनसे हांनानै जानोब्लाबो बनजोंसो बांसिन माने बिदि बाहायनाय बेफोरखौ बाहायनानै संनाय बा सावनानै जानाय बिदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो गोबांनो।
आरो नुनोबो मोनो जे बनखौहाय फाननायखौबो नङा होमबा ओ गोरिब गुन्द्रा फोराहाय गावनि बारि बागानफोरनिफ्राय एबा दैसाफोराव बोहैखारबोनाय बन थुख्राफोरखौहाय दंफां थुख्राफोरखौहाय फानहैयो बेनिफ्राय सहराव थानाय माखासे मानसिफोर जायनोनेखि गोजां बोथोराव अर सायनो बोराय बुरैफोरा लुबैयो
औ।
अब्ला बिसोरो बायनानै लानो हायो आरो माब्लाबा समावहाय गेस बेनिबो ओ जगार खौहाय मोनब्र'बनो नागिरा माब्ला समावहाय जोबब्र'बो बिनि थाखायनो थाग थियारि खालामनानै लानो थाखाय मा माखासे सुबुंफोरा बनखौ बायनानैबो लानाय खौ जोङो नुनो मोनो
औ।
उम।
जोंना बिदिनो जेनेबा दंफांफ्रा आथिखालाव गोबां बेसेन गोसा गोसा दंफांफोर दङना जेरै ओ गुनजायै दंफां बा अबेबा अबेबा दंफांफ्रा ओ बिदिनो बिसनाफोर बानायबाबो माने थाब गाज्रि जाया बेफोरबायदि दंफां फांफोरा गोबां बेसेन गोसा आरो बेफोरखौ फाननानैबो गोबां रां आरजिनोबो हायो आरो आथिखालाव।
ओम।
जोंना समाबो जाबाय खोमा बिदिब्ला औ औ बे टपिकखौ बेयावनो दोन्थ'सै बिदिब्ला।